हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। औ खोनादों दे नोंथां औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय।
गाहाम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासि
नोंथाङा दा मा खालामदों?
औ आंथ दासान्दि ओरैनो दंथयो नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ मोज मोजाङैनो दं नामा?
नोंथांनिसिम फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोदोनि संनाय खावनाय आरो आथिखालनि संनाय खावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ गोदोनि संनाय खावनाय आरो दानि संनाय खावनाय होनोब्ला जों ओ गोबां फाराग नुनो मोनो। गोदो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायफोरा ओ एसे आलादायै जायोमोन आरो दायो जोङो ओ एसे आलादायै नुनो मोनो। बिदिनो ओ बर फोरनि रो दोरोङारि ओंख्रि जेरै ओ अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम नारजिजों अमा आरो लाथा एम्फौ बायदि बायदि फोर नाफाम आरिफोरबो जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोदों आरो दासिमबो ओ संनानै जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो।
उम
नाथाय बेयाव ओ एसे एनै फाराग जों नुनो मोन ओ गोदो जों ओ ओंख्रि फोरखौ सङोब्ला ओ गोदोनि ओ आबै आबौ मोननि समाव ओ इसे ओंख्रिफोरखौ ओ बांद्राय मस्ला आरिफोर बाहायालासेनो संनाय खौ जों नुनो मोनोमोन। अ दायो आथिखालाव जों सुबुंफोरखौ ओ नुनो मोनसै गोबां ओ मस्ला आरिफोर होनानै संनाय जों नुनो मोनसै ओ बेनि अनगायै बो आथिखालनियाव जानाय लोंनाया ओ बर'नि जानाय लोंनाया एसे खम जालांनो हमदों। औ। जेरै हाथाइ बाजारफोराव मोननाय बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौसो जों बर फोरखौ आथिखालाव जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ ओ गोदाय आबै आबौमोननि समाव ओ ना गुरनानै आरो बायदिसिना हाग्रानि मुलि आरिफो आरिफोरबादनि मैगंफोर खानानै मोननाय हाग्रानि मैगंफोर खानानै मोननायफोरखौ संनानै जाफैनायखौ जों गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन। ओ नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बेफोरो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। उम आथिखालनि ओ सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाग्राफोराव मोननाय मैगंफोरखौबो ओ खाबथिंनानै जानायखौ जोङो खम नुनो मोनसै हाग्रानि मैगंफोर जेरै ओ मानिमुनि जारि बिलाइ दिंखिया ओ हेलाइसि बायदि बायदि ओ मुलि हारिनि मैगंफोरखौ जों गोदो बांसिन संनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो दायो बेफोरखौ जों ओ खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय। थेवब्लाबो जोंनि बर'फोरा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर ओ संनानै जानायखौ बावाखै। बेयो जोंनि बर हारियाव सोलिलांबाय थागोन। बेखौ आं सानो। ओ नोंथाङाबो बर'फोरा दासान्दि ओ दासान्दि अनलाजों दाउ ओंख्रिफोरखौ माबादि सङो आरो गोदोयै माबायदि सङोमोन बेफोरनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। गोदो गोदाय माने जोंना बर अनलाजों दाउजों बांसिनानो संनानै जायोमोन आरोना बेवहाय माने अनलाखौ गिबियावनो जोङो देनानै लाग्रोबाय। लानानै ओमफ्राय आरो ओ बायदिसिना माबाफोर ओ जायखिजाया आरिफोरखौथ जोङो जगार खालामनानै लााखानांगोनखा। ओमफ्राय जों गिबियाव बेदरखौ एवग्रोना लानानै ओमफ्राय बेखौ एसे मोननाय बायदि एवनानै बेखौ दोनबाय दोन्थनानै ओमफ्राय
औ।
खारै दैयाव दैयाव खारै हैबाय खारै होनानै ओमफ्राय बिदिनो दाउ बेदरखौबो होबाय होनानै। ओमफ्राय आरो बिदिनो गोदौबाय थाबा
औ
अनलाखौ गारना अनलाखौ एसे गलिनाय बायदि फ्रि फ्रि गारना होगोन आरोना।
औ आरो ओ माबाफोर गुबुन रोखोमनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आरो बुंबावनो हागोनना?
हागोन नोंथां हागोन गोदो गोदाय माने जोंना बर'फोरा बांसिनानो हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौसो बुथुमना जायोमोन नालाय। बेखायनो जेबो एसे एसेबो उसुबिदा जायालासिनो माने जेबो बेमार आजार जायामोन आरोना ओमफ्राय
औ
जारिजों नाजों माने बेखौ गिबियावनो जारिखौ एसे लहायग्रोना लाबाय लानानै ओमफ्राय आरो नाखौबो एवफ्राना लाग्रोखानानै ओमफ्राय बेखौनो ओ जारिखौ लरहायनायहालागै एसे मोननायलागै माने बेखौ एवनानै ओमफ्राय आरो उनावहाय दै होबाय होनानै एसे ग्लब ग्लब मोनहां मोनहां जाबायथाय माने फ्रामनानै दोननाय नाखौ गारनानै होयो। अब्लानो मोजां जायो आरो बेखौ आरो माने थावजों थावजोंबो जानो हायो आरो
औ ओ बिदिनो गोदो आरो ओ दानि संनाय खावनाय जानाय लोंनायाव गोबां फाराग जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नुनो मोनदों।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ बिदिनो एखे रोखोमैनो सोलिगासिनो दं बिदि जानाय लोंनाय संनाय खावनाया औ गुबुन गुबुन गोदो आरो आरो दानि मुगाजों गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। दा ओ नोंथांङा आरो बेनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन मा मा रोखोमनि ओ ओंख्रिफोर संनो रोंबावगौ बेनि सोमोन्दै आरो बुंबावनो हागोनना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन सबायजों सामजों
औ।
साम सामखौ जों गिबियावनो एवफ्राना लाग्रोबाय। फ्रामना लानानै बेखौ एसे ओ जायखिजाया आइजेंआव बेखौ हायखांना दोनबाय दोननानै ओमफ्राय खारैजों सबायजों माने लरहायबाय ल नानै बेयाव ओमफ्राय दै होनाबाय दै होनानै फाय बिदिनो बेयो एसे गोदौबाथाय मोनहां मोनहां मोनहां जानायनि समाव माने बेखौ जों बायदिसिना उम्म आरि ओ आइ जों बायदिसिना आरिफोरखौ होबाय संख्रि ओमफ्राय खासिदा खासि दारि नङाब्ला माने ओ दुन्दिया नङाब्ला आरो हाइजें बेदर बेखौ होबाय होनानै ओमफ्राय आरो सामखौ माने होबाय आरो ना होनानै ओमफ्राय बिदिनो गोथाव जाबाय
नोंथाङाबो नारजि अमानि नारजि अमाखौ माबायदि सङो नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ नारजि अमाया जोंनि ओ बर'नि मोनसे जोबोर खहाबथाव ओंख्रि बेखौ जों बरफोरा गासैबो जानानै जोबोर मोजां मोनो ओ बियो जोंनि बर हारियाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो गोदोनिफोराबो संनानै जाबोबाय थानाय मोनसे जोबोर गोथाव ओंख्रि बेखौ जों गासैबोआनो जानानै जोबोर मोजां मोनो अ बे बेखौ जोङो बानायनाय जायो ओ गिबियावनो जों बेखौ ओ फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो। ओ फाथोखौ जोङो ओ फोराननानै बेखौ गोरान खालामोब्लासो बियो नारजिनि महर लायो अब्ला बियो गोरान जाब्ला जों बेखौ अमा बेदरफोरजों जों संनाय जायो अमा बेदरजों संनोब्ला जों बेखौ गिबियावनो जों नारजिखौ सायनानै ओ सुनानै लाग्रोनांगौ। हेलौ ओ बेनि उनाव जों बे बे खौ ओ दै दैयाव जयै रुनांगौ बेनि उनाव बेखौ रुना नै दोननानै जों अमा बेदरखौबो जों फारसेथिं ओ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव बेखौ एवफ्रामना दोनखांनायनि उनाव जों ओ आरोबाव नारजिखौ रुखांनायनि उनाव खेबसेबाव ओ मोजाङै दिजों मोजां सुना लानानै बेखौ खारै होनानै जों मोजाङै ओ बेखौ रुइजासिम गेब्लेजासिम जों बेखौ ओ मोजाङै ओ संनानै लानाय जायो बेनि उनाव दै होनानै जों ओ नांगौ बिबांनि मस्ला ओ आरो थाव संख्रिफोर होनानै जों बेखौ मोजाङै संनानै दै होनानै बेयो गोदौब्ला जों अमा बेदर एवफ्रामना लानायखौ जोङो होसनना होनाय जायो बिदिनो ओ एसे गोबावसिमहालागै जोङो ओ संनानै ओंख्रिया जबोब्ला जों बेखौ खांनानै जानाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया ओ समाबो जानानै फैबाय जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोंथावनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ बेफोरबायदि ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांसिम रोजा-रोजा साबायखर बाव हरनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय नोंथाङा जोंनो अनेक गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान्दिसे सम जोंजों रायज्लानानै
औ
रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे होमबा नोंथां दोनथनोसै।